औ नोंथां खोनादों।
औ गोजान मोनाबिलि नोंथांनिसिम
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों आङो माखासे जोंनि बे आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनो हागोन आरो बेफोर मानि थाखाय ओ गुबुंले जागासिनो दं बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै ओ हरनाय जादोंमोन हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन सावरायनो हागोन
ओ जोङो आबहावा होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नङा होनब्ला आबहावा होनो ब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जेनेबा दै हा जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोर गासैखौबो मा बेफोर गासिखौबोनो मा होनो आबहावा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां दा
जोंनि बे आबहावाखौहाय जोङो समानथे एबा गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगोन जोङो बिफां लाइफां गायनो नांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो जेब्लायबो जोथोनै लाखिनो नांगोन आरो मा हाग्रा ओनसोलफोरखौ फोजोबस्रांनो हा बेफोरखौ जोङो होबथानो नांगोन नङा होमबा नोंथां दा हाग्राफोरखौ जोङो दान स्रांनाय बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ होबथायोब्लासो जोङो मा जोंनि आबहावखौ गोगोयै लाखि नो हागोन आरो आरोबाव बे हाग्रा बिफां लाइ फांखौ रैखा खालामनायनि अनगायैबो जोङो मा खालामनांगौ जिब जुनार फोरखौबो जोङो रैखा खालामनो नांगौ नङा होमबा दा जिब जुनारासो मा होनो जोंनि आबहावाखौ समानथाइ लाखिहोनो मानो होनोबा जोङो माखासे बेबायदिनो गोबां जिब जुनार फोर थैनानै थानाय गेसाव गोफोन बेफोरखौ मा जोंनि माखासे ओ दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरा जानानै मा जोंनि आबहावाखौ समानथाइ लाखियो बेनिखायनो जोङो मा ओ बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि ओ हाग्रामायाव थानाय बा जोंनि आबहावायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनारफोरखौ जोङो रैखा खालामनो नांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि दैफोरखौबो गोग्गो लाखि नांगोन आरो हाखौबो जोङो रैखा खालामनो नांगोन नङा होमबा। दा जोङो बि बि आ आबहावाखौ जोङो मोजां समानथायाव लाखिनाय बिफांफोरखौ जोङो गायखा नांगोन बेनिखायनो जो जोंनो मा सरकारा मा बोसोरफ्रोमबो बा जुनावहाय मा ओ मोनफ्रोमबो स्कुल फरायसालि जेरै ओ फरायसालिमाफोर बेफोर गासैबो फसं थानावनो मा खालामो बिफां गायनो थाखाय मा माखासे बिथोन होयो आरो होदों आरो जेरै बै ओनसोलाव बे बिफांफोरखौहाय गायथारनांगौ आरो दा बेफोरजों जोङो मा खालामनो हायो ओ जों आबहावाखौ समानथाइ लाखिनो हायो खालि बे बा जुनावल' बिफां लाइफांखौ गायनां गौ बे नङा जों जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जोङो मा बिफांफोरखौ गाय नो नांगौ आरो बिफांनिफ्राय जोङो गोबां मोननो हायो जेरै फिथाइ सामथाइ सायख्लुम बेफोर आरो बे जों लानाय हां जेरै अक्सिजेन गेस बेफोरखौबो जोङो मोन नो हायो दा बेनिखायनो जोङो बिफांफोरखौ गायनो नांगौ गायनानैल' जोङो जाया बेखौ जोङो जो थोनबो लानो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बिफांफोरखौ जोङो जोथोन लायोब्लासो बेखौ जोङो मा खालामनो मोजाङैहाय फेदेर नो हागोन आरो आरोबाव बेबायदिनो जोङो मा होनो ओ जेरैहाय जोङो मिथिंगानि अरनबारि मा खासे बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनायखौ जोङो ओ लाथारनांगोन बेफोरखौ रैखा खालामो ब्लासो जोंनि बे मा माखासे जोङो दुंथाइ बिदुंनिफ्राय जोङो रैखा मोनो नो हागोन आरो दा नाथाय आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिफोरा बे हाग्रामा ओनसोलफोरखौ जोङो रैखा खालामनायनि अनगायै जों मा बेखौ फोजोबस्रांगासिनोसो दङ आरोना सानसे समाव जों बे हाग्रामा ओनसोला मा जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोरा नो जेरैहाय गावनि न'खरनि गैयैखौ गोरिबखौ सुफुंनो था खायनो बेबायदिनो माखासे मा थोजासे हा हु गैयिनि थाखाय आरो खायफा थो हा दंब्ला बो माखासे ओ बेबायदिनो गोरा आबादफोर मावनो थाखायनो मा खालामो हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै मा बेवहाय रायजो जाहैगासि सिनो दं आरो फामु जाहैगासिनो दङ दा बेवहाय हाग्राफोर खौ एवस्रांनाय एबा फोजोबस्रांनायनि अनगायै आरोबाव मा खालामनाय जादों जोंनि जिब जुनारफोरा मा बेहाय थानो जायगा गैयिफोरबायदि जाबाय आरो गोबां बेसेन गोसा गोसा जोंनि जिब जुनारफोरा मा बे हाग्रा ओनसोलावहाय हाग्रा गैयैनि थाखायनो मा जाखो ओ बेबायदिनो खायफा गुबुनाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय आरो खायफा बिदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव फैनानै मा खालामो फैगासिनो दङ ओ जोंनि सुबुंफोरखौ मा गोबां अयथासार बा बेबायदिनो जों ओ खालामफैगासिनो आरो जेनबा खहा खालामफैनाय न बां मानसि बेबायदि खहा खालामफैनायखौ जोंङो नुनो थांङो। दा बेफोर गासैबो फारसेनिफ्राय मानि थाखाय जादों जोंङो हांग्राखौ ओ जोंङो सिफायनानै हा सिफायनानै जोंनि माखासे ओ बर सुबुंफोरा बेवहाय मा दखल खालामनानै रायजो जाहैगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोंङो होबथानाया गोनांथार आरो मानो होनोब्ला जोंङो बे गोबां हाग्रानि गेजेरावहाय जोंङो मा मानसिफोरा बेवहाय हादान लानानै ओ गाव गावनि गोबां बेबायदिनो गथ गथायखौबो मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै। बेफोरबायदिबो जादों नङा होनबा नोंथां दा माबा मालाबानि समाव जोंङो गोब्राबथार लोमजा साजा जायोब्लाबो मा मोजां लामा सामा गैयिनि थाख मा लों मोजां थांनो फैनो गारि मथर ओ लामानि गोबां जेंनानि थाखाय मा सोरबा सोरबा मानि ओ बे देहा फाहामसालिसिमखौनो सफैनो हाया आरो लामायावनो जिउ गोमा जायो बेफोरखौ मा जों गावनो गाव खालामनानै ला नङा होनबा नोंथां जोङो मा बेयावहाय हाग्रा गोथौआव थाहैनानै जोंङो मा गावखौनो गाव ओ बेबायदि खहा खालामदों आरो दा जोंङो बेफोर गासै जोंनि आबहावाखौ गोग्गो समानथाइ लाखिनोब्ला जोंङो गासैखौ मा रैखा खालामनांगोन आरो जों मावथारनांगोन आरो बेनो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि मिथिंगा होननानै बुङोबा जोंनि सोरगिदिं थानाय फां लायफां हाजो हाला दैमा दैसा मानसि दुमसि जिब जुनार आरो बार बेफोर गासै खौबो लानानै जोंनि मोनसे मिथिंगा नङा होनबा नोंथां जथायै जोंहा मोनसे मि जोंङो हमनानै लानाय जायो बेयाव जोंङो माखासे जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोंङो मिथिंगा बिखायाव जोंङो गजबनानै थायो जोंङो मिथिंगानि निफ्राय मोननाय आदारफोरखौनो जोंङो जायो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय आबादफोरखौनो जोंङो जायो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइखौनो जोंङो जायो। आरो बेबायदिनो जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोर बेजों जोंङो मा माखासे ओ मुवा बेसादफोर बानायनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो जेरैहाय जों चियार टेबोल न बां नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गासैबो जोंङो मिथिंगानि नि सायावनो जोंङो सोनारनानै थायो जेरै जोंङो जाग्रा आदार बा ओंखाम ओंख्रि मैगं थाइगं मैगंफोर थाव बेफोर गासैबो जोंनि मिथिंगानिनो ना नङा होमबा दा बिनिफ्राय बांसिन आरो गोनांथिसिनथारबाव जोंहा दं मिथिंगायाव मा बे जोंनिनो हां लाग्रा जोंहा अक्सिजेन गेस नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ जों बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङ बेखौ जोंङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो जोंनो आथिखाल खालाव नुनो थांबाय जोंङो सुबुं अनजिमाया जोंहा गोबांथार बांलांदों बेनि जाहोनाव जोंङो जोंनो माखासे जानाय आदार थाग्रा न आरो बेबायदिनो माखासे गोबां जायगा गोबां कलखारखानाफोर आरो बेबायदिनो गोबां गुवार गुवार आब आबादनि मावनांगौनि गोनांथि जानाय बेफोरो जोंहा बांबोगासिनो दं। नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंङो सुबुं अनजिमा बांनायानो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन जोंङो बेखौ मिथिंगा माबा मिथिंगा मा होनना बुङो? गाज्रि खालामग्रा बा गेबें होग्रा गेबें होग्रा ना बेखौ जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोबा जोंङो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंहा बांसिनानो जायो नाथाय बिनि अनगायैबो जोंहा बेबो मखथाव जोंहा मिथिंगायारि माखासे जाथायफोरनि बा मिथिंगायारि मोनसे फिन जाथाय फोरनि थाखायबो जोंहा मिथिंगानि बा जोंनि बारमण्डलनि बारफोरा बा जोंनि माखासे मिथिंगायारि गेब्रेंनाया जायो। जेरैहाय अरगें हाजो बेरफुनाय अरनानै अर खामनाय एसिड अखा हानाय बेफोरबायदिफोराबो जोंना मिथिंगा एबा बारहावाखौ गाजै खालामो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो दा जोङो मानसि हिसाबै जोङो बुजिनांगोन जे जोङो मिथिंगायावनो थानानै बा मिथिंगायानि गुदि मुवाफोरनि सायावनो जोङो थां जोंनि मिथिंगाखौ फोजोबस्राङोबा बियो जोबोद फथावना बा जोङो जोबोद साननो गोनां जोङो जोंनि जिउखौल' सानबा जाया जोङो इयुन जोलैनि थाखायबो मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माखासे माबोरैहाय जोंनि मिथिंगाया गाज्रि जादों होननानै बुङोबा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनानै गोबां जोङो बेबायदिनो हादान सिफायनाय गामि बानायनाय बेबायदिनो दंफां बिफां लाइफांनि बा बिफांफोरनि अनजिमाखौ खमायहाय बेफोरनो जोंहा मा जोंनि मिथिंगा गाज्रि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंना माखासे आदारनि गोनांथिया बांसिन जानायलाय जोंहा गोबां गुवार गुवार आरो जोंनि थांना थानाय जिउआ गो गोरनिफ्राय गोरा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जानायखाय बा जोङो गुबुन फारसेथिं नायोबा जोङो गोरलैथार जादों नाथाय जोङो सिंजों साननानै नायोबा बिराद गोब्राब जाबाय जोंनि थांना थानायनि राहाया बे थांनानै थानायनि राहाखौ नागिरनानैनो माखासे आबादारिफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां गुवार गुवार जोंहा आबाद मावगासिनो दङ माखासे बिरोंदामजों जौगाहो जानाय जोंहा जुन्थिफोरखौ लानानै जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरजों लानानै बा जोङो हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर सारनानै गोबां गुवार गुवार जोंहा बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो आबाद फोथार बानायनो थांगासिनो दङ बे समाव जोंहा बिफां लाइफां अनजिमा खमायनायनि जाहोनाव जोंहा अखानि बिबाङा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि बारमण्डलनि दुंथाया बा जोंनि बार जोंनि बुहुम बिखंनि दुंथाया जोंहा बांलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा बुहुमाव बा जोंनि हाथोरफोराव जोंहा दैनि बिबाङा खमायलांदों आरो जोङो बेबायदिनो गोथौथारावसो दै मोननो हानाय जोङो बेखौ मोन नुनो थांगासिनो द आरो आबादफोराबो ज बाङै बेखौ जोङो नुनो थांगासिनो दङ जोंनि माखासे आबाद मोजां जानायनि थाखाय जोङो मा माखासे रासायनारिक हासार बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय बेफोरो जोंहा लासैनो जोंनि हानि गेब्रेनाय लोगोसेनो बैफोरबायदि रासायनारिक हासार आरो एम्फौ फोथग्रा मुलि बेफोरो जोंहा अखानि दै सुस्र लांनानै जोंहा दैमाफोराव जों गलायहैदों बेफोरबो जोंहा दै गेबेनाय खालामदों लासै आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जोंनि जे बे जोंनि माखासे गारि मथरनि अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बेबो गुबै जाहोन आरो जों गोबांथार माखासे गारि मथर बाहायनाय बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बे जो बिफां लाइफां फोर कार्बन डाइ अक्साइ खौ जोङो बा जों हगारनाय जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद गेस आरो मटर गारिनि गनो खुन्दै बेखौ बिफां लाइफांफोराव जोंहा बोनानै लायोमोन नाथाय जोंहा आथिखालाव बिफां लाइफांनि अनजिमायानो खमायलांनायखाय बेखौ बोनानै लाग्रा रावबो गैया जादों आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो मोजाङै समानथ समानथि लाखो नांगौबा जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनो नांगोन आरो जोङो हादान सिफायनाय बा बिफां दंफां लाइफां बिफां लाइफां जोंहा दानफायनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन बिनि सोलायै जोङो साफ्रोमखौबो बा मोनफ्रोमबो न'खराव बिफां गाय -नाय बा जोङो माखासे, हानजाफोरनि गेजेर जेरै सेल् हेल् ग्रुनि गेजेरजों बिफां गायनाय- -एक फेर मा के नाम बिनि बिथांखिनि गेजेरजों जोंहा बिफां गायनाय, सोरखारनि जोंहा माखासे हाग्रा- -बिफाननि मानसिफोरा जोंहा लामा लामा बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय, बैफोरबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों- -जों, जोङो माखासे मिथिंगाखौ जोङो समानथाइ लाखिनो हायो आरो नोंथां बेनोसै आंनि नों- -नोंथांनो मिथिंगानि सायाव फोरमायनाया नोंथां ओ- 'गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों। अ